औ नोंथां
ओ नोंथां मा खालामदों?
आं दं ओरैनो
अ नोंथांनाव मोनसे कुइसन दङ दङ ओरैनो दङ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आं।
औ सोंजागोन दे।
औ सोंथियानो जाहैबाय ओ बरफोरनि हारिमुनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन आ बरफ्रा ओ गावनि मोनसे हारिमु दङ ओ दा हारिमु होनोब्ला उम गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, ओ मोसानाय मुसुरनाय थानाय न बां लुनाय बेफोर गासिबो हारिमु दा गाननाय जोमनायनि सायाव एसे बुंनोसै आं आ बरफोरनि गाननाय जोमनाया आ बरफोरा बर हिनजावफोरा ओ गाननाय जोमनायफोर खौ गावनि आखाइजोंनो आ दानानै ओ गानो आ बिथांमोना आ गावनि दानाय ओ दा दखना बेफोरखौ बेफोराव बिथांमोना गोबां बायदि मैया आगर एरनानै बिथांमोनहा गानो आरो ओ बि आ जोंनि बिथांमोना ओ जोंनि हारिनि मोनसे आ देरगाथाव आ फास्रा जायखौ आरनाइबो बुंनाय जायो ओ गोदोनि गोदोनि सम समाव बे आरनाइखौ ओ जोबोर मानियोमोन। जेब्ला ओ जेब्ला सासे हिन्जाव बा सासे मोजां मोननायनि ओ बा सेंग्राया ओ जेब्ला दाव हायाव थाङो अब्ला ओ बिनि मोजां मोननाय हिन्जावसाया बा हिन्जावा ओ हरसेनि गेजेरावनो ओ खुन्दुं थुननानै ओ आरनाइखौ दानानै मोजां मोननाय सेंग्रानो हरोमोन आरो। बिदि हर हरसेनि गेजे रावनो जुदि दानानै आरनाइखौ गानहोना हरनो हायोब्ला अब्ला ओ देरहासार जानानै फैफिनोमोन होननानै फोथायोमोन आरो बे बेफोरनो मोनसे आरनाइया जोंनि मोनसे ओ देल देरहानायनि मोनसे ओ मोनसे मा होनो बेखौ सिम्बल बा मोनसे ओ औ सेन बिदिनो जोङो हौवासाफोरानि हौवासाफोरनि बेलायाव बैसागो बोथोराव हौवासाफोरा गामसा लोगोसे बिदिनो आरनाइजों लोगोसे ओ गिन्जि गाननानै मोसायो आरो हारिमु होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानाय लोंनायाबो बेरखाङो बे जानाय लोंनायनि गेजेराव बर' फोरनियाव मोनसे हुदा दं जाय हुदायानो जाबाय थिनानै जानाय आरो इउनाव लागै जेन जा मोनदों बेखौ खनसेनो जागासिनो उनाव बो जाजेन बेखौ जाबाय थानो हायो बेनि थाखाय थिनानानै दोननायखौ हुदा दोङो थिनानानै जानायफोराव जेरै ओ बेर बेदर फोराननानै दोननाय ना फोराननानै दोननाय बेनिफ्रायनो फम बानायनाय बिदि आसार बानायनाय बिदि गोबांखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला दैज्लांनि समाव ना ओंखारो अब्ला बेखौ जोङो फोराननानै दोनो ओ बिदिनो बि बेखौ जागहायैखौ नाफाम बानायो बिदिनो मागो दमासि समाव ओ जेब्ला मागोफोराव जेब्ला अमा बा बेदर बुथारो अब्ला बेखौ जोङो इयुनावबो उनाव लासै जागोन होननानै बे खौ फोराननानै दोननायनि मोनसे हुदा दं आरो बेफोर फोराननानै दोननाय जिखिनि बेदरानो जा नायानो जा बेखौ जानो जोबोर गो गोथाव जायो आरो जेरै अमा बेदर फोराननाय बा ना फोराननाय बेफोरखौ जों जेथिया सबायफोरजों जायो अब्ला जोबोर गोथाव बेफोरनि दा तेज बा सातआ बिदिनो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनियाव गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायखौथ बुंखांबाय आं बिदिनो दा बैसागो मोसानाय बे बैसागो मोसानायाव गामि गामि गासैबो गामिनि बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ गासिबो ओंखारनानै बैसागो समाव मोसायो आरो बे बैसागो मोसानायाव जथा सेरजा हारमुनियाम बायदिसिना लानानै मोसानाय जायो। बे मोसानायखौ दाबसे दाबसे गामिनिफ्राय गुबुन दाबसे गामियावबो मोसाहैनाय जायो। बिदि मोसानायजों हारिमु खौ लाखिनायजों लोगोसे बिथां जायफोर मोसागिरि बिथांमोना माइरं बा गुबुन गुबुन सिगांनि दिनाव दावदै मागिनायबो जोङो खोनायोमोन। बिदिनो माइरंजों लोगोसे दाावदै मागियोमोन आरो जिखिनि मागिना मोननाय बेखौ बैसागोनि लास्टाव बिसोरो बिथांमोना खाना जायोमोन आरो गोदोनि जोङो गोदोनि समाव बैसागोखौ दान मोनसेहालागै जोङो फालिनायखौ नुनो मोनोमोन बा खोनायोमोन। दा नाथाय स्नि दिन सानालागै बेखौ बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बिदिनोसै आरो बैसागोनि जोबनायाव लामा गाथेनाय बा रावना रावनिनि आबै आबौनि फुजाबो होनाय जायो बे रावना रावनिनि मुसुखाखौ जोङो मा होनो बेखौ बेखौ जोङो बे हिस्रि बा खुन्दुंजोंनो फुथ्ला बानायनानै फालिनाय जायो आरो बेहायबो आ बेफोर जाबाय हारिमु आं बे हारिमुनि सायाव मोननैसो ओ बाथ्रा बुंनो हागोन ना?
औ औ बुंजागोन हारिमु होननानै बुङोब्ला थ जोंनिया गासैखौबो लानानै नैसो मोनसे हारिमु जायो राव हारिमु माने ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिखौबो खौबो लानानैसो जोंहा मोनसे हारिमु मोनसे हारिनि हा हारिमु। राव गैयाबाथ आरो हारिमुआनो जा खाया मानो होनोबा रावनिबो जोबोर गोनां जायो ओ मोनसे ओ मोनसे हारिनि जुदि सिनायथि जानोबा राव हारिमु गासिखौबो नांगोन जेरै ओ गावनि गाननाय खसाब जोंनि जानाय लोंनाय मैगं थाइगं थानाय थास आरि बायदिखौसो जोनो बेफोर बाय गासैखौबो लानानैसो जोंनि मोनसे हारिमु दा नोंथाङा जेरै बुंबोबाय गोबां खोथा ओ फोरमायबोबाय बेफोरनि गेजेरजोंनो ओ जों गासिबो माने ओ बैसागु मोसा थायो बा मागो फालियो बा ओ गाननाय जोमनाय बा खेराइ मोसायो बे बेफोर गासिबो जोंनि हारिजों औ माने नांजाबनानै थानाय बेखायनो दा मोनसे हारिमु हारिनि हारिमु जानो थाखाय दा खाम सि फुन जा मोसानायफोर फाव लायो जा जोंनि हारिया बाहायो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना जाबस्रिं बेफोरो गा गासिबो जोंनि मोसानाय बा बैसागु मोसानाय जानाय बेफोराव माने सरजाबनानै थायो बेफोरो जोंनो जा ओ दामनानै जों मोसायो बेफोरो जोंनि माने नांजाबनानै थानाय आगजेंफोर बा आगजुफोर ओ बेफोर बेफोर गैया बा जोंहा माने मोसानायावबो ओ माने रंजानाय मोना बेखायनो बेफोरखौबो जोंनो गोनांथार जायो दा बैसागुआवबो ओ बिदिनो मोसायो मागियो माइरं बा सोरहाबा फैसा हरो दा बिदिनो आरो बाव जोंहा बैसागुखौ सानस्नि हिसाबै जोङो ओ फालिनाय जायो माने सान सनियाव जोङो मोनसे मोनसे ओ माने थाखोआव जोङो फालिनाय जायो दा बेफोर जाहै बाय ओ स्नि सानसिम बैसागु फालिनाय जाहैबाय गिबियावनो दङ ओ मोसौ बैसागु नैथियाव दङ मानसि बैसागु थामथियाव दङ सैमा बैसागु ब्रैथियाव दङ अमा बैस बैसाग आरो बाथियावबो दङ दाउ बैसागु आरो दथियाव हांसो दाउनि बैसागु आरो जोबथायाव आलासि बैसागु माने आलासि उलासि जा फैयो जोंनि नखराव बा ओ आलासि जालायो बे खौ जोंनाव मोजाङै सोंनानै होनाय मान होनाय एबा सनमान होनानै हरनाय। बेफोरनो जाहैबाय आरो दा ओ बेनो मोनसे जोंनि हारिमु। गाननाय जोमनायावबो जोंहा बिदिनो दखना फास्रा बे फोर जोंनि ओ माने सिनायथि आरो। बेफोरनोसै नोंथाङा एसे फोरमायदो।
ओ दा आङो मोनसे थालांदोंमोन ओ हारिमुआव ओ जानाय लोंनायनि गेजेराव ओ जोङा मागो दमासिआव दा फिथा सौराय जायो। बेे फिथा सौराय खौ गोदोबो जायोमोन आरो दासिमबो जोङो बे हारिमुखौ लाखिनानै दोङो। ओ फिथा सौरायखो गिबियाव जोङो ओ जोंनि जा जोंनि ओ नखरनि ओ आबै आबौमोन बिथांमोना दा गोमालांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथांमोना। आगोलनो जोङो जेन दा फिथा सौरायाइखौ जों खालाय दैखोन खालामालासिनो गिबियावनो बिथांमोननो ओ बावग्रोनाय जायो बेखौ ओ से बैसागोआव खालामनाय जायो आरो बेखि जेब्ला मानसिनि बैसागु खालि बेखौ ओ खालामनाय जायो औ बेनिखाय सरि आंनिया बे मानसिनि बैसागो नङा बे बैसाग मागोनि से थारिख खालि खालामनाय जायो बेखौ। बेनिफ्राय औ। मागोनि से थारिख खालि खालामनानै ओ जि खिनि बिथांमोननो बावउग्रोबाय ओ बिथांमोना दख दखना जा जोमग्रा उनु बावखांनायनि उनाव जिखिनि फिथा सौराय थायो बिथांमोननि उनावसो जोङो नखरनि गासैबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि हारिमुख खौ जों दासिमबो लाखिनानै दोङो आरो उनफोरावबाबो बिदिनो लाखिलांबाय थागोनखौ जों आसा खालामोआरो आरो लाखिलांनोबो नांगोन जिहेथु जोंनि बे हारिमु लोगोसेनो दा फिथा सौरायखौ जोङो बे नखरनिफ्राय बै नखराव थांनानै जों जाहैनायखौबो नुनो मोनोमोन दाबो जों जानायखौ नुनो मोनो मागोनि समाव ओ बेफोरो मोनसे जेनेबा ओ सुबुंजों ओ बा गामिनि रायजो राजाफोरजों मिलायनानै थानायनि मोनसे राहा लामा आ मोनसे मोजां खान थि होननानै आं सानोआरो औ
दे बिदिनो आरोबाव ओ गोबां जानाय लोंनायनि सरजाबफानायखौबो नुयो जोंनि बे बर' हारिमुआव जोङो जोंहा जोंनि बे हारिमुवआव मोनसे बिदिबो दङ जे जाय ओ माइब्रा ओं ओंखाम होननानै बुंनाय जायो ना बेखौ जोङो ओ हासुंफोराव दोनानै बा ओ जायखि जाया आइजेङाव दोननानै दै गुदुं जोंबाबो बेजों माने खफखौ होनानै जोङो सोलामनानै जानाय होननानै दङ जोंनाव मोनसे बेखौ माइब्रा सोला माइब्रा ओंखाम सोलामनानै जानाय होननानै बुङो त' बेबो माने जोंनि हारिमुआव सरजाब फानानै दङआरो आरो औवा मेवआइजों ओ बा औवा मेवाइ बा बेफोरखौबो जो जानाय आरो नाफाम आरो जखाय जौ बेफोरो जोंनि हारियाव माने सरजाबफानानै दङ आरो बेफोरनो ओ नोंथांजों जोबोर मोजां मोनबाय रायज्लायनानै औ औ दे गोजोन्थों
ओ गोजोन्थों